हेल औ नोंथां। मा खालामदों नोंथाङा
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथयो नोंथां जिथदा
आंबो दोनथयो बिदिनो जिरायनानैनो नोंथांजों आङो। फंसे खोथा सावरायनो नाज सो हरनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि नामा? ओ सावराय औ औ। ओ जोंनि बरनि जानाय जानाय लोंनाय। एसे फोरमायना होनो हागोन ना मा ओंख्रिया औ
जोंनि बरनि जानाय लोंनाय औ जागोन नोंथां जोंनि बर'नि जानाय। लोंनाय होननानै बुङोबाथ जोंना बरफोरा। बिदिनो ओंख्रि जायखौ बुङो बर'नि बर'नि जानाय लोंनायनि ओंख्रि जोंना। गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दङ आरो नोंथां जेरै जोंना बर हारिनि ओंख्रि होननाय होननानै बुङोब्ला मावहाय ओंख्रिफोरखौ माने बेफोरबायदि बासिथावना बेफोरबायदि माने बासि फिनाय माने जिराद माने मुङानो फैया आरो नों जेरै जोंना गोबां ओंख्रिखौनो बर'फोरा बायनानै एबा नआव बानायनानैबो गोबां ओंख्रि जायो अब्लाबो जोंना हाग्रा बंग्रानिफ्राय म मुलि महरै खांथिंनानैबो गोबां ओंख्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै जोंना बरनि ओंख्रै जायखौ बुङो जों अनला अनला ओं जोङो ओरैबायदि मोजां मोनो जोंनि बर' हारियाहाय जोंना बर हारि बर हारि होननानै बुंब्ला नङा बर हारिल नङा जोंना आथिखालावहाय जोंना बर'नि बर हटेलफोरावबो जोंना बैफोर मैगंफोरखौ जेरै अनला बेफोरबायदिनो अनलाजों दाउ आरो सबायजों साम' आरो बे बेफोरबायदिनो नारजिजों अमा बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोंना माने बेफार फालांगि खालामनानै गोबां रां खामायगासिगासिनो आरो जोंनि बर' बिमाफ्रा बिदिनो हटेल गेदिर गिदिर खुलिनानै बिदिनो मुंदांखा जानानै दं आरो नोंथां। जेरै जोंना बर'नि जानाय लोंनाय होननानै बुंङोब्ला जोंना बर'फोरा गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायो। दानि जोब लांनाय बायदिनो अनला दाउ बेफोर बायदि आरो नारजि फाथो आरो बेफोरबायदि नोंना साम' सबाय आरो जोंना गोबां बायदिसिना बेफोर दङ जायखौ बुङो जों आङो हाग्रानिफ्राय खांथिंना मोननाय जेरै मानि मुनि जेरै थास' अ थास'खौथ' जोङो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय अमानोबो होयो खिन्थु जोंना सुबुं जोंनि बर' हारिनि माने गासै सुबुंफोरानो जोंना थास'नि माने गासै बि रादखौनो माने जायो आरो जोंना रोदाखौल'सो माने गारनाय जायो जोंना। थास'नि माने गासैबो जोलैखौनो एबा गासैबो माबा बिफां ननिफ्राय लानानै बिलाइ आथिं बेदर बिबार बेफोरबायदि थानाय बेफोरबायदि माने गासैखौबो जायो आरो जोंना आरो बेल' नङा जोंना बिदिनो
हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोबां रोखोमनि माने ओं ओंख्रि माने खांथिंनानै जानाय जों नुनो मोनो जोंना बर' हारिनि जानाय लोंनाय होननानै बुंङोब्ला जोंहा गोबां खहाबथा हहाथाम ओंख्रिफोर दंङो जाय जायखौ जोंङो माने जाब्लाथाय माने खनसे जायोब्ला फिन माने जानो लुगैफिन लायो आरो जोंनि ओंख्रिखौहाय गुबुन हाहारिफोराबो मोनदैला बिदिनो जोंना बेफोरबायदि जोंनि ओंख्रि नंङा होननानै बासिनाय जेबो गैया। एबा बेनो जोंनो ओंख्रि होननानै मेबा सिख'ना लानायबो जेबो माने बेफोरबायदि गैया आरो नोंथां जेरै जोंहा ओंख्रि लानायनि अनगायैबो जोंना ओंख्रिफोरखौहाय गोबां बेफोरबायदिनो ओ जोंना गोबां बेफोरबायदि माबा मोनसे जुदि ओ कर्मफोर थायोबा बेफोरावबो ओंख्रि खौ माने ओ संनानै
जेरै जोंना संनानै बाहायनाय जायो जेबो जानाय जायो जेरै जोंना अनलाखौनो हमनो हमना ला जोङो न'आव जानायनि अनगायैबो जोंना जेरै हाथा खुरनायफोरावबो जोङो अनलाखौ होनाय जायो। जायो
ओ बिदिनो जोंना हाथा खुरनायावहाय अनला अनलानो गोनांथिथार मा होनना बुङो जोंना खैनागोदाननि आखाइजों संनानै गासै ओरायजोनि सुबुंफोरनानो बै अनला ओंख्रि जाहो नांगौ बे मोनसे नेम खान्थि बर'नि औ बेनिखायनो जोंना अनला ओंख्रिखौ जों नागार हाया ओगोबां माने जोंनि बर' सुबुंजोंहाय माने मोनसे ओ गोथौ सोमोन्दो दंङो जेरै जोंना हाबा बिबायावथ' जोंङो बेखौ नांखागोन गौआनोखा थिग बिदिनो ओ अनलाया जोंना ओ मोननै मोननै रोखम माने संनो हायो जों बेखौ ओ जेरै ओ गोखै आरो खारै संनो हायो जोंना खारै होननानै बुङोबा जों मानि जायो होननानै बुंङोब्ला जोंना थालिर जायो थालिर फ़स्ला ओ थालिर मादानिफ्राय जायो आरो जोंहा बिदिनो ओ मैखि जायखौ जों गोखै जागोन अब्ला जोंना बिदिनो थाइगिरनि खंफोरखौ जोङो हानानै होनाय जायो बांसिनानो जोंना मैखि जायोब्ला नाजों जानाय जायो आरो नोंथां जोंना नाजों नाजों खहाबथाव जायो ओ आरो बिदिनो जोंना ओ हाबा फोरावहाय जोंना बिदिनो गोखै होनाय जाया जोंना अनला खारै जायखौ बुंङो खारै बे खारैया जोंना बाहायजायो जोंना हाबायावहाय हाथा खुरनायाव बिदिनो आरो दंङो जोंना नारजि नार्जियाथ' जोंना गोबां मोजां जानो थाखाय गोथाव औ माने गोबां सुबुंफोरानो जायो जोंनि बर'ल नंङा गुबुनफोराबो जानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो ओंख्रि जानायनि अनगायैबो बेबो जों मोनसे गोनांथार खामा खामानि होयो आरो जोंना ओ जेरै जों गामियावहाय सोरबा सुबुं थैयोब्ला जोंना नारजि अरगारनाय जायो दाहा हेंरनायहाय बेफोरबायदिनो जोंना कासफोरावबो ओ संनानैहाय जोंना एवनानैहाय गासै रायजो राजाफोरनो जाहोनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंना फाथो एबा नार्जि बै नारजिखौ नारजियाबो माने जों-' सुबुंजोंहाय माने ओ एबा एंगार हायै सोमोन्दो दङ बेखौ जानायनि बेलायावबो आरो थिग बेबायदिनो जोंना ओ गोबां ओंख्रिफोर दं बावो जों बो गोबां गोथाव जायो बेफोरल' नङा आरो जोंना बायदिसिना ओंख्रिफोर दंबावो आरो नोंथां जोंना ओंख्रिफोरा ओरै बिसना माने बे जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि नङा होननानै माने बासिनानै लानाय जेबो माने बेफोरबायदि ओ माने रावानो फैया आरो जोंनि बर'नियावहाय माने जोङो गासै ओंख्रि खौनो बानायनानै जानो रोंगौ एबा गासै ओंख्रिखौनो जोङो मोजाङै माने संनानै जानो रोंगौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा ओ माने एसेबांखि बेफोरबायदि जामुंजानायखौ जों नुनो मोनला जानायखौ जों नुनो मोना जानाय लोंनायाव जोंना गोबां ओ माने साफा बा गोबां ओ मोजां साफा खालामनानै माने जानायखौ जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंबो बिदिनो ओ साफा बिदिनो ओ गासै जिरादफोरखौनो सुयै बायै जोङो साफा बानायनानैसो संनानै जायो आरो आरो नोंथां नोंथाङाबो ओ बर' हारिनि जानाय लोंनायाय ए सुंथाबैबाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
जोंनि दा बर' हारिनि जानायफोर दङोबा दा जोंनिया ओ अनलाजों दाउजोंआनो जोंनि बर'नि थाखाय फेभ्रेट होननानै जोङो मिथिनो मोनो ओ बिदिनो आरो गोबाङानो औ बिदिनो जों अनला ओ औवा मेवाजों दाथ' गाजा औवानि गाजा ओंखारबायना गोबां गोबाङानो ओ दा मानसिफोरा औ औवानि गोजाजों जायो अब्ला जोबोद गोथावबो जायो आरो बिदिनो आरो औवा मैखि औवाखौ जोङो मा होनो बिदि ना हानानै मैखि बो बानायना दोननो हायो आसार खालामनानै औ बेखौ जोङो औवा गाजाखौ जों ना नाजों आरो औवा गोजा बेफोरबायदि जायोब्लाबो जों जोबोद गोथाव मोनो आरो दा जों बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि ओंख्रि खौ बेलेग मानसिफोरा जाया बायदियानो गोबाङानो आरो जों मिथिया दिनै जायो ना जाया जों जायाखौनो होननानै जोङो मिथि थियो आरो बिदिनो आरो जोंनिया औ दा बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला गुबुन मानसिफोरा जायोना जाया बेखौ जों मिथिया दोननाय बिदिनो दै औ मेसें बोथोराव जोङो लाइ लाफा बिदिनो बुथुवा खुथ्रा फालें बेफोरबायदि मा होनो हाग्रानि मैगंफोरखौ बिदिनो खारथिंनानै मा होनो बेखौ खारै सं नाजों खारै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो औ बिदिनो औ बिदिनो आरो जुदि लाफाखौ बांद्राय होयोबा जोंना लाफाया गोथाव जायो गोथाव जाहोयो आरो बिदिनो खारै मैगं औ खारै ओंख्रि जायोब्ला गोबाङानो गोथाव जायो बिदिनो आरो ओ औ जोंनि ओ बर'फोराथ' गोबाङानो ओ जो जों मोजां मोजां ओंख्रिखौनो जायो दिनै बासिथावना ओंख्रि जाया औ बिदिनो आरो सबायजों साम' सबायजों साम'खौबोथ' जों ओ दानिया ओ जोंनि न'खर न'खरल'सो जाया गो ओ माने गुबुन मानसिफोराबो गोबाङानो बिस ओ औ साम'जों सबाय दाउजों अनला बेफोरखौथ' ओ दानिया जोंनि न'खरल' नङा हटेलफोराव बो मोननाय जायो गोबाङानो औ ओ बेलेग हारिनिबो फोराबो बेफोरखौ जानानै ओ दा गोथाव मोनो नालाय गो गबाङानो जायो बिदिनो औ जोंनियाथ' ओ बर'फोरा लानाय बायदिब्ला जोंनि लाथा लाथा एम्फौफोरखौबो जोंल' नङा ओ हटेलावबो फानो नालाय गोबां सुबुंफोराबो जायो होननानै जों खोनानो मोनो आरो' औ बिदिनो औ जोंनि दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ बर' हारि हारिनि मैगंफोरखौ बेलेग मानसिफोरा ओ बेलेग सुबुंफोरा ओ गोबाङानो जानानै मोजां मोनो होननाय खोनादों औ बिदिनो आरो औ जोङो दा ओ अमाजों सबायखौबोथ' जोंनि बर'नि ओ बर'नि ओंख्रियानो जाहैखाबाय बे अमाजों सबाया अ औ अमाजों सबायखौबोथ' जों बर' मानसिफोरा बर' मानसिल' नङा गुबुन मानसिफोराबो अमाजों सबाय दानिया गोबाङानो जाग्रा जाबाय औ बिदिनो आरो जौ खौबो ओ गुबुन मानसिफोराबो लोंग्रा जाबाय आरो
औ नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना दोननायनि समाबो जाबायमोन नङा होमब्ला
औ
औ नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनसिगोन नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'सै औ